औ नोंथां खोनादों
अ
औ
जोङो दायो मान माने दंफां -लाइफां बा दंफां -लाइफांजों मा मा खालामो बेफोरनि बारै रायलायनो सानदों आरो नोंथाङा एसे फोरमायलांगोरनो हागोन नामा
जोंहा आ‌ बिफां लाइफां निफ्राय आ गोदोनिफ्रायनो जोंहा ओ जोंनि बे ओ बुहुमानो माने गोबां ओ बिफां लाइफांजोंहाय जोंहा ओ बुंफबनानै थानाय ओ‌ मोनसे जायगा
औ
बेनो बिफां लाइफांनि ओ गेजेरजोंनो जोङो ओ थांनानै दङ जाय बिफां लाइफांफ्रा जोंनो अक्सिजेन हां लानो होयो ओ बिफां लाइफां ओ गैयाब्ला जोङो थांनानै थानो हानाय नङा आजिखालिनि जुगाव गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबोनो हादों ओ जेरै होननानै बुङोब्ला गोदोनि ओ समफ्रावहाय गोबां ओ बिफां लाइफां बिफांफोर दङमोन जेरै हाग्रा बंग्रा गिदिर गिदिर अरनबारि बायदि बायदि गिदिर गिदिर बिफां ओ बायदि बायदि हाग्रा हाग्रामा बायदिफोरखौ जोङो गोदोनि समावहाय नुनो मोनोमोन ओ नाथाय दानि मुगाफोरावहाय ओ बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनलिया लोगोसेयैनो ओ बेफोरबायदिखौ ओ जोङो गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोन्दों जायनि जाहोनाव ओ जोंनि बे ओ नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो गोबां रोखोमै फोजोबस्रांदों जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो माबा मोनसे ओ स्कुल फरायसालि गायसननो एबा गिदिर गिदिर ओ न' एबा ओ एयारपर्ट एबा माबा मोनसे ओ इडास्ट्रि बायदिफोर गायसननो थाखाय जोंहा गोबां ओ बिफां लाइफांखौ एवस्रांनांगौ दानस्रांनांगौ ओ जानानै फैगौ ओ जानानै फैयो बेनि थाखायनो जोङो ओ बेफोरबायदिखौ ओ फोजोबस्रांनायनि थाखाय जोङो बे बिफांफोरखौ ओ बिफां लाइफांफोरखौ ओ जोबोद ओ दासिमहालागै ओ जोबोद खमै ओ मोनबोनो हासिगौ ओ लोगोसेयैनो बेफोरबायदि ओ बिफां लाइफां दानबाय थायोब्ला एबा फोजोबस्रांबाय थायोब्ला जोंहा इयुनाव ओ गोबां दुखु खस्थ' एबा ओ गोबां गरम जाहैनो हागौ होननानै जोङो ओ मिथिनो मोनदों। लोगोसेयैनो ओ जोंनि बे बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो जोंहा ओ गोबां ओ बिफां लाइफाङानो जोंखौ गोबां सुंथानानै दङ ओ हेफाजाब होनानै दङ ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनि समफ्रावहाय जोङो ओ गोबां दानि दानि मुगानि बायदि इथानि इथाफोरनि एबा सिमेन्टनि जोङो न' लुनो हायामोन ओ बिफां लाइफांफोरखौनो दाननानै जोङो न' बानायनाय जायोमोन दानि मुगायावबो जोङो बिफां लाइफांखौ गोबां ओ रो खोम रोखोम स्टाइल स्टाइल बानायनानै जोङो ओ गावनि नांगौ जानाय खामानिफ्राव ओ बाहायनो हादों जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो दानि मुगानि न' लुनाय ओ जेरै थिंनि न' बेफोराव जोङो बाथाम थबथा ओ गोबां नांगौ जायो बाथाम थबथाफ्रा जोंनिया गिदिर गिदिर बिफां लाइफां फ्राय फैयो ओ जेरै जोङो गिदिर गिदिर बिफइां लाइफां फोरखौ हाखावनानै नांगौ बायदियै बाथाम थखथा हानानै जोङो ओ नांगौ जानाय खामानियाव ओ बाहायनो हायो ओ जेरै आ थिं न'नि थिं दोनाय न'नि दरजा खोरखि ओ सखा आरो ओ गोबां रोखोमनि बानायनाय आरांगा टेबोल बेरेंसि आरो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि बानायनाय जेरै बाख्रि बानायनाय, फ्रिखौ जोङो ओ दंफांजों ओ मोजाङै बानायनाय जायो बेफोरनिफ्राय जोंखौ बिफां लाइफां बिफांफ्रा गोबां हेफाजाब होदों, आरो लोगोसे ओ दानि न' लुनाय जेरै इथानि न' सिमेन्टनि न' बायदिफोरावबो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ गिदिर गिदिर बिफां लाइफां, बिफांफोरखौ हाखावनानै ओ बाथाम एबा थपथा ब बाहायनानै जोङो बेफोरबायदि न'फोरखौ जोङो लुनो हायो। न' लुनायाव जोंहा गोबां, थप्था बााथामनि गोनांथि जायो बेफोराव ओ जोंखौ बिफां लाइफांफ गोबां हेफाजाब होदों लोगो बेनो ओ जोंनि दानि ओ बेबायदि ओ थासारियाव जोङो बिफां लाइफांफोरखौ जोबोद खमै नुनो मोनसै, जाहोनावहाय ओ जोबोद आजिखालिनि जुगावहाय जोबोद ग'रम जानो मोन्नायखौ जों नुनो मोनसै, जोङो बिफां लाइफांफोर, औ आ गोबां ओ दानबोनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनदों दानबोनाया जादों जोंनिया जोंनो नांगौ जानाय जेरै गोजान गोजानसिम सौहैनो हानाय लामा सामा लामा सामा एबा ट्रेन साइथिं बायदि बायदि, गोलाव लामासिम जोङो ओ बानायनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रानि गेजेरजों लांनांगौ जायो। ओ बेनि थाखायनो जोङो बिफां लाइ बिफांफोरखौ ओ फोजोबस्रांनांगौ जायो एबा दानस्रांनांगौ एबा सुस्रांनांगौ जानानै फैयो बेनि थाखाय जोंनि, बुहुमावहाय एबा संसारावहाय जोबोद, गाज्रि ओ आबहावा गुबुंले जानायफोरखौ जोङो मोननो हायो लोगोसेयैनो ओ जोंनि दानि टाउन सहरफोरावहाय जोङो गोबां बिफां लाइफां दानस्रांनाय दानस्रांनानै न' बां लुनाय, बायदि बायदि रोखोमनि द'खान बायदि बायदि गिदिर गिदिर न' इन्डास्ट्रि बायदि दुनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों लोगोसेयैनो जोंनि, बे सोरगिदिं थानाय आबहावायावहाय जोङो बिफां लाइफांफोरखौ ओ गायनांगौ हाजासे गायनांगौ बेखौ जोङो, ओ बुंनानै ओ फोजोबनो हाया एबा मावनांगौसो जोङो बेखौ जोंनि ओ बर'फोरनि गेजेराव दायो बिब, बिफां लाइफां ओ गायनायनिबो मोनसे थारिख एबा डेट लानानै फैनो लानानै फैबाय होननानै बुंनो हायो जेरै बिफां लाइफां गायनायनि समा जादों बा जुन
औ
बिफां लाइफां गायनायनि समा जादों ओ बा जुन आरो लोगोसेयैनो गोबां रोखोमै जोङो बिफां लाइफांफोरखौ गायनो हायो खाालार, बिफां लाइफां गायनाय दिनावल' जोङो बिफां लाइफांखौ ओ गायजाया, बेनि अनगायैबो जोङो, बिफां लाइफांफोरखौ दानफ फैायोबोब्लाानो ओ बिफां लाइफां, फांसे दानोब्लानो जोङो फांनै गायनांगौ, एबा ओ फांनै दानोब्ला जोङो, फांब्रै गायनांगौ बेफोरबायदि ओ गाय गायबोबाय थायोब्लासो जोङो इयुनावहाय बिफां- लाइ फांखौ ओ नुबोबाय थागोन आरो बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो जोंनि बे ओ हां लानाय हां लानाय हगारनाय बेफोरो जोङो ओ सलिबाय थागोनखौ ओ जोङो नुहुरनो हायो इयुनावहाय ओ नोंथाङाबो ओ नोंथांनि सोरगिदिं ओ दायो बिफां लाइफांफोरा माबायदि ओ रोखोमै जोबस्रांलांखो एबा माबायदि रोखोमै ओ बिफां लाइफां गायबोनाया सोलिगासिनो दङ' नोंथाङाबो नोंथांनि सोरगिदिं नुनाय ओ नि बा गै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो।
बि-बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला जोङो बिफां लाइफां गैयाब्लानो
थानो हानाय नङा आरोखि जोङो बिफां लाइफांसो माने थानानै दंबोयो माने दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो दासिम आरो गोदोहाय जोङो नुनो मोनोमोन जोबोद सोरगिदिं नायोब्लानो फारि फारि दंफां लाइफां ग्रोम ग्रोम बेफोरबायदि हाजोफोरावबो सारि सारि दं बिफां लाइफां बेफोर बायदि नुबोनो मोनोमोन आरो दानि जुगाव माने एसे एसे बारा निफ्राय बारा माने दंफां लाइफांफोरखौ हायो हाजो एरियाफोरावबो
माने रानखाय बोनाय खौ नुनो मोनो सावनायखौ नुनो मोनो बेयावहाय बिफां लाइफांखौहाय सावनानै बा रानफायनानै गारनानै मे बे हाजोआवबो आबाद मावहाय जायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो दंफां लाइफांखौहाय माने गामि एरियाफोराव बेयावहायो जोङो थानो थाखाय मानसिफोरा सुबुंफोरा माने बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो बिनि जाउनावहायो जोङो दंफां लाइ फां बा बेफोरखौहायो माने दानफाय बोनाय जागासिनो आरोखि बेनिफाय दंफां लाइफांनि गैयैनि दाउन जाउनाव माने अखायाबो बांद्राय हानायखौ नुनो मोनलिया माने दंफां लाइफां गैयाब्लाबो जोङो अखाखौ मोननो थाङा आरोखि मोजां बारहावा बेफोरबादिखौ मोननो थाङा ओरै बुंनो थाङोब्लाथ' गिदिर गिदिर सहरफोराव माने दंफां लाइफां होननायाथ' गैखाया बेफोरबायदियाव गुदुं थासारि सोमजियो आरोखि जोंनि गामि एरियाफोरावहाययो बांसिनानो गुसु बारहावा मोननाय जायो दंफां लाइफां ग्रोम ग्रोम एसे बांसिन जानायखाय बेनिफ्राय दंफां लाइफां होननानै बुङोब्ला जोङो दंफां लाइफांखौ गिदिर गिदिरखौहायो माने गोदोनि जुगाव माने फालें बा आलना बेफोरबायदि आखाइजों गाव गावनि आखाइजोंनो बानायनानै जिरायोमोन आरोखि खुनु बायनायनि माने गोनांथि ग इ जालायामोन दानि जुगावबो नुनो मोनो गिदिर गिदिर सहराव दंफां गिदिर गिदिरखौहाययो माने हाखावनानै माने थ थंगथा बा बाथामफोर बेफोरबायदि बानायनानै न लुयो बा न लुनो थाखाय फार्माफोर बानायनायखौ नु नुनो मोनो आरोखि बेनिफ्राय औवाफोराथ दंफां बांद्राय मानि बेफोर औवा होननायखौबो माने न लुनायाव बाहायनाय फोरखौहायो दानस्रांनानै लांनानै बेखौहाय बाहायनाय जायो आरोखि जोङो गोदोनि दिनावथ माने हानि न गोजासोमोन नालाय बेफोरावहायो जोङो उखुम मुदाफोराव दंफांफोरनि गोनांथि जानायलाय दंफांफोर बा औवा बेफोरखौनो जोङो गोदोहाय दाननानै गोजौआवहायो उखुम होनो थाखाय बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आरोखि थगथा बा बाथाम बेफोरबायदि दानि जुगाव जोङो माने बांद्राय बेफोरबायदि खौ होनायखौ नुनो मोनलिया आरोखि माने ओरैनो बेखाराव फार्मा बा बेफोरबायदि बानायनाय ओरैनो गारगारनायाव नुयो बेनिफ्राय मानसिस थानो थाखाय माने दंफां लाइफांखौ दानस्रांला जोबनानै थानायखौ नुनो मोना आरोखि बेनि दारै दंफांफोरा लासैनो लासैनो बारानिफ्राय बारा एसे जोबलांसिननायखौ जों नुनो मोनगासिनो दंफां लाइफां बिफां गैयाब्ला माने जोङो बारहावाखौ मोजां मोननो हाया बेनिखायनो जोङो दंफां लाइफांखौबो दानफायदोंब्लाबो बादानस्रानदोंबाबो जोङो गायनो रोंफिननांगोन मोजां मोजां दंफां दङ जोंहा ओरैनो बेफोरबायदि दंफांफोरखौहाय गायनो रोंनांगोन आरो दंफांनि दारैसो जोंनि बारहावायाबो मोजां सोमजियो आरो अखा हायो बिनि दारै जोङो दंफां लाइफां होना नै बुङोब्ला जोङो दंफां लाइफांखौ मोजाङै थांनो थाखाय ओन्दैनिफ्राय थाल लानानै बा बेफोरखौहायो दै औ दै
मोसौ औ औ मोसौ मोसौ बोरमा मोसौ बोरमा निफ्राय ओ गोजानाव दोननांगौ
रैखा खालामनो थाखाय जोङो बेरा बा ओव जेवराफोर होनानै जोङो बेफोरखौ रैखा खालामनानै फांसे गेरेमसा बिफां महर बिफां लानो थाखाय बेखौहाय माने रैखा रैखा खालामबोनांगौ आरोखि
औ औ
बिदिब्ला नोंथां जोंनि दसे सम रायलायनायखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नामा
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
ओव नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय